खोनादों
औ खोनादों नोंथां, आं बे समाव
औ औ औ नोंथां आं दायो ओरैनो दङ नोंथां।
नंगौ आङो बे समाव नोंथांखौ फन खालामनाया मोनसे सावरायनो गोनां आयदा बे खौ गोसोखांनानै ओ नोंथांजों रायज्लायनो लुबैनानै फन खालामनाय जादों नोंथाङा सावरायनो सम जागोन ने? जोब
औ औ जागोन दे नोंथां।
बिदिब्ला जों‌ सावरायनो लागोन आयदानि। मुङानो जाहैबाय माने आथिखालाव बर'फोराबो। जिब - जुनार फिसिनानै सिगां समावबो फिसियोमोन नाथाय आथिखालावबो। जिब - जुनार फिसिनानै संसार जानो हायो। माबायदि जिब- जुनार फिसिब्ला जों गोबां रां आरजिनो हायो। बिनि सायाव सावरायनाय नङा होमबा जोंनि आयदानि टपिकआ बेनो जागोन। अब्ला आं नोंथांनियाव सोंथि खालामनि नङा होमबा। जों मा मा जुनार फिसियोबा गोबां रां आरजिनो हायो नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै। फोरमायनो हागोन आरो आतसा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव।
औ - औ।
नुनो मोननाय बा बर' ओनसोलफोराव मावजानाय। जेरै जिब- जुनार होनोबा गोबां नोंथांमोननि ओनसोलाव। फिजानाय बेखौ फोरमायबानो जागोन दा नोंथाङा। बिथांमोनहा जे बेबायदि फिदों बा मावदों बिसोरनि मावनायाव माबायदि। बिदि मुलाम्फा जादों आरो मा माखौ फिनायाव। मुलाम्फाजों लोगोसे खहाबो थायो।
औ।
नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन दे एसे। आ जोंनि ओनसोलफ्राव दा बयो बर' हारिफ्रा बेफोरबायदि जिब- जुनार। फिसिनाय हबाथ' जोंहाथ' बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जि। जिब- जुनार फिसिनायावहाय जा आखा फाखाखा जे। जिब - जुनार फिथलायाव नङा दे जोंनि बर'फ्रा गासैबो खामानिफ्रावनो आखा फाखा। जे दानाय- लुनायानो होन दे संनाय खावनायानो होन। आरो जिब - जुनार फिसिना होन जेरावबो जोंनि बर' हारिफ्रा। आखा- फाखा जोंनि ओनसोलाव। बर'फोराहाय जा। बर' ओनसोलावहाय बेफोरबायदि जिब- जुनार फिसिनाय होनोब्ला जोङो। बयनिबो न'खराव थाखायो जे। बयहाबो थाखायो जे मोसौ बेथ' बयनावबो। कम्पालसरि थाखायो जे बयहाबो। गायग्रा हा दंखायो हिसाबै बयहाबो हालौवनानै जाग्रा हिसाबै जे मोसौआथ' थाखायो आरो बेजों लोगोसे। मोसौ गाय मोसौ गाय जेखौ जोङो गाइखेर एबा साहा फुननानै लोङो जे ‌‌‍‍मोसौ गायखो जोङो फिखायो एबा थाखायो न'खरफ्रोमबो जोंनि बर' ओनसोलनि न'खराव। ज। जों जोंनि। मुलाम्फा जानाया बेनोदि जे जों मोसौ दामब्राफोर एबा मोसौ हालुवाफोरखौ फिसिनाया। आ जोंनि। थाखायनो जोबोर मोजां मानो होननानै बुङोब्ला जों मोसौ हालुवाजोंनो जोङो गोबां खामानियाव बाह। बाहायनो हायो एबा आबाद मावनानै जों आबादनि फिथाइफोर मोननानै जोङो रांखावरि आरजिनो हायो थोंजोङनो मोसौखौ फाननानै रां आरजिनो हायाब्लाबो जे जोङो मोसौजोंनो माखासे आबाद दुब्लि फोथारफ्राव हालेवनानै जेरै आबाद मावो मोसौजों जेरै बुङोब्ला माइ लोगोसे बिनि अनगायैबो माखासे गोरान गोरान फोथारफ्रावहाय जों आबाद मावनाय बुङोब्ला जेरै बेसर सबाय आरो थारुन गायनाय बैफोरखौ जों गोबाङैनो नुनो मोनो आरो। जों मोसौजों हालेवनानै बैफोर आबादफोरखौ मावनाय जे मोसौ हालुआखौ जोङो लायोब्ला जे जोंनि नो फोराव बैफोर मुलाम्फाफ्रा जायो आरोना नोंथां आरो लोगोसे जोंखौ जे थांनानैला थाहोनाय जे माइ बेखौबो जोङो हालौवनांगौ जे हालौवनासो गायनांगौ। स बयखौबो जोङो मोसौनिफ्रायसो हालेवनानै मोसौजों हालौवनानै जोङो माइखौ गायो आरोना। जायनि जाहोनाव जों जोंनि आदारखौ एबा जों जोंनि उदैखौ सुफुंनानै लायो। आरो बेजों लोगो सेनो मोसौ गायनि फालांगि एबा मोसौ गायनि फिसिनायनि गोनांथि होननानै बुङोब्ला जे मोसौ गाया बोसोरफ्रोमबो फिसा होयो। एबा होबायबो थायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंनो गाइखेरबो होफायो जायखौ जों गाइखेरखौ लोङोब्ला जोंङो देहानि सक्तिखौबो बारायनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो खायफा खायफा बबेबा बबेबा ओनसोलावहाय जा ओ मोसौखौ फा मो मो गायसो गाइखेरखौ फाननानै जोङो माखासे रांबो आरजिनो हायो जेरैहाय बुङोब्ला जोङो गामि खाथिनि सा फुदुङो जोंनि बर आइजोफोरा गला होयो जे बेफोर गला होनानै जिउ खुङो। स जोंहा नखरावहाय जा मोसौ गाय मानै माथाम थायोब्ला अब्लाथ जोङो गाइखेरखौ फोरखौ बैफोर गलाफ्राव फानहरनो हायो आरो बैफोर गाय फानहरनोब्ला जोंहा मुलाम्फा जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा गाइखेरनि फैसाखौ सानफ्रोमबो मोनो एबा दैलि मोनगोन आरो बेजों लोगोसे जों गाइखेरखौ लोंनानै सक्तिबो मोनगोन आरो थाबुर मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो जों मोसौखौ जोङो गो बोसोरफ्रोमबो फिसा होयो नाथाय बेयो बोसोरफ्रोमबो जाबाय थाखायो आरो बेजों लोगोसे बोसोरफ्रोमबो देरबाय थाखा खायो स बिनि हिसाबै जोङो मोसौखौ जोङो सेबा सोरबा फाननानैबो रांखौ डाइरेक्ट आजावो। त बिनि अनगायैबो सोरबा सोरबा जे मोसौ फिसा जाबाय थायो नालाय ओ बैफोर मोसौ फिसा जानाय समाव मालाबा दामब्रा जागोन। मालाबा दामब्रि जागोन स माबा दामब्रा जायोबा नआवबो लाखियो आरो बेजों लोगोसे जोङो फानहरनानै रांबो आरजिनो हायो नखर सुंथारनायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे जे माब्लाबा समफ्रावहाय ज दामब्रि जायोब्ला जों गामि खाथिनि अबा गामि खाथिफ्राव अबा गामि ओनसोलफ्रावहाय जे जों आदि हरनानैबो जों गोबां रां खामायनो हायो एबा गोबां मुलाम्फा जानो हायो जायखौ जोङो न सुं नखर सुंथानायाव एबा फिसा फिसौ फरायनायावहाय जा हेफाजाब होयो आरो बेजों लोगोसे बिसनो जोंहा ओ बोरमा फिसियो जोंनि ओनसोलफ्राव
नंगौ नोंथां आङो नै ओरैबायदि ओ नोंथां मोनसे सोंथि फैदों आंनि दा नोंथाङा फोरमायदों बे गासैबो सैथो जुग दा माने रि सेनलि माने जोंनि समाजाव माखासे बेबायदि फिनाया बयनिबो न'खराव खम जालांबाय। नाथाय जोंनि ओ जेरै बेदर जानाय दाउ बेदर जानाय बोरमा बेदर जानाय अमा बेदर जानाय बा गाइखेरनि बाहायनाय बेनि बाहायनाया गोबां बांनायनिफ्राय बांसिनदोंसो। दा जोङो फार्मिं दा फार्मिं स्टाइलाव मा मा खौ लायोबा मोजां जागोन बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन फार्मिं सटाइलाव आरो
सटाइल होनोबाथ' जोंनि बर'फ्रावहाय जा माखासे दङ जेरैहाय जा दाउ दाउखौबो जों
हिसाबै बाहायनो हायो आरो बेजों लोगोसे आरो बेजों लोगोसे जोङो जै अमा अमाफोरखौबो जों बा न'खरनि एबा जायगानि दाबस्ला दाब्ला जायगाफ्रावहाय जा जोङो माबा एबा दसथासो फाननो फिनो हायो बेजों लोगोसे जोङो बेखौ फाननो हायो आरो बेजों लोगोसेनो बोरमा जेरै बोरमाफोरखौबो जोङो आथिखालावहाय जा जोंनि ओनसोलाव खौबो जे बेरा दुमनानै बा बिसोरनि थाखाय गन्द्रा बानायनानै जे बोरमाफोरखौबो गोबां फिनाय मोनो नुनो मोनो जे न'खरसेयावनो सोरनावबा बिसथा सोरनावबा पसिसथा एबा सोरनावबा
औ दा बे बोरमा बोरमायादि मासेयाव बेसेबां बेसेनाव फाननो हायो सासे बोरमा फिग्रा आबादारिया
औ बोरमा फिसिग्रा बेफोरबायदि आबादारि बुङोब्लाथ' जेरै बोरमा खासि गिदिर गिदिर जायोना नोंथां बोसोरसे एबा माब्लाबा समावहाय जा बोसोनै आराय बोसोर गोजोनै अ बेफोरखौ बांसिनानो नुनो मोनो नय हाजार दस हाजार बेफोरनियाव डाइरेक्ट थांखायो ना बेफोर कम्पालसरिखा नोंथां स' जोंनि ओनसोलावथ' बेफोरबायदिनो नय हाजार दस हाजाराथ' मोनखायो एबा
मोननो हायो मासे अब्ला बिथाङा सासे बोरमा आबादारि बिथाङा जुदि जौसेथा बोरमा फिनोब्ला जेन'बा बेनो माबायदि जायगानि गोनां जागोन नोंथाङा सानो
स' जौसेथा बारमा फिनोब्ला जोंनि हायाथ' आथिखालाव जा बर'फोरनाव बारा एसेद्रायबो थाया बा बारा
नंगौ माने नोंथां माबायदि जायगायाव बेबायदि फार्मिखौ खालामनो थाखाय सुबिदा सानो नोंथाङा बेखौ जेनेरेल हिसाबै सावरायनो हागोन माने नोंनि गामिनि थारखौ नाङा जेराव माने बोरमा फार्मि खालामबा जोंनो माबायदि जा नांगोन आरो जों माबायदि बिदि आदार जाहैयोबा जोंनो बोरमाया मोजाङै मोदोम जागोन बा थाब देरगोन नङा होमबा बेफोरनि साखौ बेफोरनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन।
औ औ ज जोंनि माने बयनिबो न'खरावहाय जा एबा बयनिबो हायावहाय जा गोरान हा माखासे ओरैनो थाखायो। बा ओरैनो थायाबाबो दैज्लां बोथोराव माइ गायो ए अबा सम अजा गय बागान बारि खालामनानै दोनो जे बेफोरावहाय दा गोबां आबादानो मावा जे गय बागान थानायहाय जा जेबो गो खिथि मावा ज' बेयावहाय जा ओ सोरगिदिं गय बागानावहाय जा जे सोरबा सोरबा जि बिघा जिबा बिघा बिदि गय गायोना आथिखालावहाय जा
आथिखालावथ' गोबां गय गायनाय दङ औ
औ बेबायदि गय गायनाय ओनसोलावहाय जा स' बेरा दुमथि जोबला दोननानै जे बोरमायाहाय जे जेरावबो थांनो हाया जे आरो गुबुननिफ्राय सैमाफोर फैनानै अरनो हाया जे बोरमा अरफैनो ओ बेफोरबायदि खालामनो थाखाय जे बै सोरगिदिं बेरा दुमखानायजों लोगोसे, जे जोङो बोरमाखौ बे गेजेराव हगारना दोनबाय जा- जाहाथे जों ओरैज न'आव फैनाया, दा बेयो बाहेरनिबो -बाहेरायावबो थांनो हाया आरो बेजों लोगोसे बे सिङावनो जेसेबांखिनि गो -गांसोफोर दं बेफोरखौ बैफोर बोरमा जाबाय थायो स' बेयावहाय जा बोरमाफ्रा मोजाङैबो मोजां जायो। स' मोजाङैनो थायोबो आरो मोजाङैनो फिसिजायोबो। स' बेफोरबायदि फिसियोब्ला, माने बोरमाया फिसिनाया जोबोर गोरलै आरोना नोंथां।
नंगौ, मानो होनोबा बिसोरनि थाखाय एक्सट्रा माने जों आदार होनो गोनां जानाय नङा आरो ना? जा बारियाव मोननाय, बेजोंनो बिसोरो बेखौनो जानो हागोन सम सम जोङो माखासे जेरै- गाम्बारि बिलाइफोर बेफोरखौ दान्नानै होनो हाबाय। आरो खोनानो मोनदों बोरमानि थाखाय मिस्टां बिफांनि बिलाइआ जोबोद मोजां। दा बेफोरबायदि जोङो गेजेर- गेजेर जुदि बुरजा फार्मिं खालामोबा आदारनि थाखाय सम -सम बेफोरखौ जाहोयोबा, जोंनि थाखाय बोरमाफोराबो मोजां जागोन आरो सो ओ - गोरलैयैनो देरदों - देरनो हागोन आरो। अब्ला जोंहा बारा खस्थ'बो जानाय नङा होमबा? आदसा नोंथां ओ जोंहा नै समा माब्लाबानो सफैबाय आन्दाज मोनासै माब्ला- माब्ला दा बे समाव गोबां नोंथांजों सावरायनाय जाबाय, मोजां मोनदों आरो जों उनाव बेबायदिनो सावरायनो मोनफिनगोन होननानै नोंथांखौ आसा फारिनाय थाबाय। गोजोन्थों नङा होमब्ला नोंथां? दे।